औ मा होनदों?
खोनादों?
अ होनबा दा जोङो बरफोरनि नफोरा माबायदि आरो माबायदि बेफोरखौ लुनाय जायो? आरो माबाय माबायदि थायो बिनि सायाव एसे सावरायनोसै होम्बा नोंथां? अ होम्बा नों बिथाङा एबार जागायग्रोदो नोंथांमोननिसि थिं नोंथांमोननिथिं ओ आ गामिनि न'फोरा माबायदि आरो माबायदि लुयो बेफोरखौ आरो माबायदि थायो नोंसोरनि जोंनि बर' सुबुंफोरा बिनिस एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन, ओ नोंथां आथिखालनि जेंनादो गोदो गोदायनि जों ओ जों कमप्यार एबा माबायोबा जोङो ओ गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौ आबौमोना जेरै थुरिनि न' लुना थायोमोन थुरिनि आरो इन्जुर होनानै जेरै बे इन्जुराव जोङो माबाफोर जेरै जों बाथा रायदों बेफोरजों जोङो इन्जुर बानायोमोन आरो बेफोरखौ जोङो हाजोंहाय दै लगायनानै लिरोमोन आरो गोदो जों बिदि थायोमोन आबै आबौमोना। जोंनि आबै आबौ। दंमोन ना गोदो गोदाय। आरो बिसोरो दा सोलायबिस सोलायबाय दा जोंनि जेनाखि न' बेफोरो गोबां सोलायबाय। आथिखालनि जेनाखि टेक्न'ल'जि। टेक्न'लजिनि आदब खायदाजों लुबाय गोबां बेफोरबायदि सोलायनाय जाबाय आरो दा जोंनि न'फोरा ओरैबायदि जायो गामि ओनसोलावबो गोबां नुनो मोनसै जे जोंनि न'फोरा गोदोनि आबै आबौमोना जेरै लुयोमोन बिदि नंला दा जोङो टिन बाहायो जेरै इथा बाहायो सेमेन्ट बाहायो। जेरै बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदि बाहायनानै जों न'खौ लुयो आरो दा जेरै आ गोदो जेबो बेफोरबायदि माबानि नाङामोन ओ जेरै बेफोरबायदि सेमेन्ट बा अन्थाइ बाला बेफोरबायदिनि गोनांथि गैयामोन आबै आबौनि समाव थुरि अबेबा अबेबा हाग्रा बारिनिफ्राय थांनानै जोङो थुरि बाथा हाना लाबोनानै न'खौ लुनानै थायोमोन। प्लास्टिक होनानै। होनानै दा नाथाय दा जोंनि जेनाखि गा गामि ओनसोलफोरावहाय बेफोरखौ नुनो मोनलिया जेनाखि ओ दानि बाला अन्थाइ एबा थिन आरो सेमेन्ट बेफोर गासैजों ओ ज' खालामनानै मोनसे न'खौ फसंनाय जायो आरो दा। आथिखालाव जों जेरावबो नुनो मोनसै एखे नोंथां जेरावबो बे एखे आदब खायदाजों न'खौ लुयो दा दा आं सानो नोंथांमोननिजोंबो बेफोरबायदिनो लुयो जानांगौ न'फोरखौ आं दा जेरै बुंदों।
अ गोदो गोदायथ' नोंथां जोंनिथिंथ' जोंनि ओनसोलाव खाथि खाला जों उन्दैनिफ्राय नुब बायदिब्ला जोङो जोंनि ओजाथ' जों गोदो गोदायथ' बांसिन जोङो थुरि आरो ओ मा होनो नारा नारानि न'खो बांसिन नुदो जोङो। बेखायनो थुरि आ नारा लोगोसे जोंनि औवा थुरि आरो बेनि ओमफ्राय हाब्रु गोबोरखिनि बेरा बेरानि न' औवानि खामि हेब नानै लिरनाय बेनो थुरिन'खौ बांसिन नुदों । जोंङो
औ नोंथां ।
आरो बिदिनो गेजेर ससेयाव फैनानै जोंङो फो थुरि एसे मोैनि थाखाय नारा मोनैनि थाखाय गोबां सुबुंखौनो जोंङो आरो प्लास्टिकनि औवानि खामि हेबनानै बे प्लास्टिक सायाव होनानै सिंसा होनानै बेफोरबायदिनो जों हानि न' नुदोंमोन आरो आरो लोगोसे बिनि गेजेरावथ' आरो जायफोरना दंफां लाइफां बांसिन दं बे दंफां लाइफां थानायफोरा जों दं बिफांनि खुन्था बाहायनायखौ नुयोमोन न'आव
नंगौ नोंथां सैथो
ओ दंफां खुन्थाबा औवा थानायफोरा औवा बाहायोमोन औवा दो न बानायोमोन। औ बेफोरबायदिनो बे हानि न'आवनो जों थानायखौ बांसिन नुदों आरो गोदो गोदाय बिदिथ' पाक्का न नुवाखै जों उनाव लासैनो जों नुबोदों जोंनि लासैनो बेफोरबायदिनो फायै-फायै जोंनि गामि गफाव खासे खानै बिदिनो थिंनि न' बानायबाय थिं ओमफ्राय मा होनो बेफोर थकता थिं थकथा बाहायनानै न' बानायखौ नुबाय पस खुन्था ओ पाक्कानि पस खुनथा बाहायनायखो जों नुबाय लासैनो बिसा पाककानि पस खुनथा लास बाहायनायखो नुबाय बेफोराव थानायखौ नुबाय जों सुबुंफोरखौ बि लासै-लासैनो आथिखालाव बाराय-बाराय बिदिनो आरो पाक्कानि न' जाहांबाय हाबवाल न' जाहांबाय बिदिनो लासै लासै आरो बिल्डिं न'खौबो जोंङो लुनायखौ नुबाय आरो जोंनि बर' सुबुंफोरखो साख्रि थानायफोरखो ओ नाथाय दा दाबो जे बेफोर ओ बिल्डिं आरो पाक्कानि न'खौ जों गोबांनो नुनो मोनो नाथाय ओ गामि बिथोर भिथोराव थांबा हादानफोराव थांबा दाबो जों बे थुरिनि न' ओ नारानि न' आरो प्लास्टिकदो बानायनाय न' खरा औवानि न'खौ जों दा बो नुनो मोनो नोंथां। जों जों गामि बेलेग ओ हादानफोराव मा फोराव थांबोला दाबबो नुनो मो नो दाखालि बारा गोबाव जायाखै जोंङो बिथिं बिस्वनाथ सारियालिथिं थांदोंमोन आंङो बेयाव हादान मोनसे दं बे हादानाव थांनानै बेखौनो होदा मा ओ मानसिनि न' सब औवानि औवानि आरो थुरिनि बेनो प्लास्टिकनि न' बेखौ नुनो मोनदों आरो गोबां आं दाबो ओ दाबो जोंनि गामि ओनसोलफोराव गा गामिनि ओनसोलफोराव दाबो ओ जौगानो हायाखै जोंनि दाबो पाक्का पाक्कानि खुन्था आरो बे थिं बाथामदो आरो हानि न'खौनो जों दा बांसिन नुयो जोंनि बर'फोरनिखै
नोंगौ नोंथां गामि ओनसोलाव नुयो नोंथां औ
ओ बांसिन बेफोरावनो बेफोरबायदि न'आवनो जोंनि बर'फ्रा जिउ खुंङो आरो जोंनि बर'फोरा मो मोन मोनसे मो मोजां हुदा ना गाज्रि हुदा इखौ बुंनो हाला आं नुबोदों जोंनि बर'फोरा ओ मोनसे मोननै न'दो जाया एकदम गिदोर गिदोर माख माखासे न' थायो मानसि खमबाबो न'खौ बांसिन लुना दोनो जोंनि बर'फोरा आरो जोंनि बर' बर' न'ख' फ बर' न'खरावथ' बयनाबो बाख्रिनि न'खरथ' नुखागोन आबाद मावनायफोरनाव बाख्रि न'आ थाखायो माने सवालि नि थाखाय बेफोरबायदि ओंखाम संग्राफ्राबो ओ जोंनि अ गिदोर गिदिर जायो थाग्रा न'फोराव जोंनि बर'फोरनिख नों गोबां नुनो मोनो आरो जोंनि गामि गफाव बेफोरबायदि न'फोरखौ ओ गुबुन गुबुन गुबुन हारिनि बायदि फिसा फिसा न'आव थानायखौ नुनो मोना आरो जोंनिफोरखौ से गेदेर गेदेर न'फोराव थानायखौ नुनो मोना आरो जों आरो दाबो बेबेफोरबायदिनो नों गामिफोराव दाबो अ गोबां जायगानि पाक्कानि न' जायाखै
औ नोंथां
बिदिनो गोदोनि बायदि दाबो जिउ खुंबायनो बिदिनो लासै लासै दा आथिखालाव एसे माबा जालांबाय दं टाउन सहोर नोगोराव थानायफ्रानो दा फाख खा बिल्दिं जाजोब्बाय न फोरा।
नंगौ नोंथां औ नोंथां नोंथां नोंथांमोननि गामियाव दा हा-हानि न फोरा दंना गैया दंनाया दङ नोंथां नाथाय गोबां खम जेराव जोंनि गामियावथ बुंनो थाङोब्ला दङ दाबो गोबाङानो दङ गामि ओनसोलावहाय जेरै जोंनि गामिखौनो आं नोंथांनाव मुखबाय बेयावबो गोबां जेनाखि हानि न दङ औवाजों बानायनाय थुरिजों लुनाय थुरिखौ बुहुद खम नुनो मोनसै आजिखालि नाथाय औवाजों हेबनानै औ। मानो होनब्ला थुरिखौबो जोङो दा बे बेसादखौ मोननो नागिरला बेखायनो दा औवाफोरजों बानायो जेरै औवानि सायाव प्लास्टिकफोर बाहायनानै दिरुं बाहायनानै काप थायो गाजोल फोरजों दोब थायो आरो बिदिनो लुयो आरो ओमफ्राय उनाव इन्जुरखौ जोङो बेखौहाय जोङो हा गोबोरख खि दै होनानै सिफ्लेनानै लिर रो आरो बे नखौ दा बिदि थायो गोबां दं जों बिदि नआबो जोंनाव नाथाय लासै समजों लोगोसे सोलायबोनानै गोबां सुबुंफोरा ओह सोलायबोब बाय आरो न लुनायनि बेलायावबो जेरै बिदिनो दा जों जेरै नुय बिल्डिं बेफोरबायदि हाफ वाल बादिखौबो गोबां लुबाय आरो जोंनि गाम मियाव नुनो मोनसै दा लासै लासै आंनि साननाय बायदिबा नोंथां बियो जेनै जि बा जिबा बोसोरसोनि उनाव जोंनि बे गामि ओनसोलाव जेनाखि थुरि न बा औवानि न बेफोर गोमालांजोबसिगोन नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोंना सरखाराबो भारत सरखार बा आसाम सरखार सरकाराबो जोंनो दा बेफोरबायदि सुबिदाखौ होबाय जे माबा मोनसे पाक्का न लुनो हानायनि
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ बे सरकारा जोंनो पाक्का न होबाय दा पाक्का न जोंनि गोरिब-गोरिबफोरा मोनबाय ओ होमबाबो नाथाय मो-मोनसे सो मोन। एसे माबाखौ नुनो मोनदों। सुबुंफोरखौ दानि सुबोर उनफिननाय आं नुनो मोनदों गोबां गोबां धोनि धोनि सुबुंफोराबो दा ओ दा आ जिगाबनि न' थुरिनि न' लुनायखौ नुनो मोनदों आं। न'आथ' पाक्का न' थाखायो आरो थुरिनि न'आव बिसोरा थानो गोसो जायो
औ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां सै
अ आ-आथि-आथिखालाव आरो बे थुरिनि न'खौ बानायनो थाङोब्ला ओ पाक्का न' बानायनि सिबांनो ख-खरसाबु थाङो बुंनो थांब्ला थुरिखौ मोननो थांला जिगाबफोरखौ बायनो गोनां जायो गोबां बेसे
औ औ नोंथां नंगौ।
न' लुनावबो गोबां खरस जायो आरो बेफोरनि थाखायनो आथिखालाव जोंनि बर'फ्रा बेनो पाक्का खुन्था होनानै काट होनानै औवा होनानै बे सायला लुना थानायखौ नुनो मोनो आरो हानि न'आव जोंनि बर'फोरखो। ओ गोदो गोदायथ' बेफोरनि आंखाल गैयामोन थुरिनि
औ नोंगौ नोंथां नंगौ नोंथां औ नोंथां।
बेफोरनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरा बेफोरखौ नुनो थांला आरो बेनिखायनो बेनो आरो।
औ नोंथां नोंगौ सैथो थारैनो बे खोथाया औ
नो ओ
औ नोंथां
औ नोंथांमोननि थि ओ थिं थ' बांसिनानो दा बर'फ्राथ' पाक्का न'आवनो थायो।
सुंथाइ मोननायजों बिथांमोना दा पाकानि न'आवनो थायो नोंथां। दा बिथांमोना ओंखायनो बिनिखायनो बिथांमोना गाव खस्थ' खालामनानै न'खौ लुला आरो जेनाखि सरखारनिफ्राय मोननाय अनसुंथाइ न'। बेफोरखौ मोननायाव बिथांमोना दा बेफ्राव थानानै जिउ खाङो आरो नोंथां।
ओ बे बे मोजांबो जादों नङाबा जोंनि बे थिं सालिया न' हानि न'फोरा बारहुंखा फायबोला गास बो उरायलांजोबो उरायलांबा आरो गोदानै लुफिननो गोनां जायो बेयाव जोबोर खस्थ' जायो दैफोर ओ ओ सेरो बेफोरबायदि न'आव गोबां जों बौबाय औ उन्दै उन्दैआव बेफोर बादि न'आव थानानै ओम दाबो जायफोर थायो फुरा दुखु खस्थ'स
औ नोंथां औ सैथो थारैनो अब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि बे आयदायाव सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै नामा नोंथां?
अ अ दे जागोन दे नों
ओ दे जागोन दे नोंथां अब्ला दे औ नोंथां दे